नोंथां
हेल'
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों।
अ। ए नोंथांनिसिम ओ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथां आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो।
औ ओ नोंथांनो आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जादों ओ जोङो मोनसे आयदानि सायाव ओ फंनैसो बाथ्रा सावरायज्लायनो नागि दों ओ नोंथाङा आङनो सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन थारैनो।
औ ओ अब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो? आरो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो बे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनोसै नामा नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ मेसें बोथोरावहाय मा मा मैगं थाइगंफोर गायो नोंथाङा एसेफ फोरमायनानै होग्रोदो नोंथां।
औ नोंथां ओ जोंहा दा मेसें बोथ थोरावहाय गोबां मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो आरोना ओ जेरैहाय जों मे थाइगंल' नङा जोंहा बेसरफोरबो बेसरफोरनिबो आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो बेसर मथ थर आरो जोंहा बिदिनो बायदि बायद दि मैगंफोर दङ जेरैहाय जिंखा जोगोनार। ओ पानिलाव बेफोरबायदि बायदि बायदि जोंहा ओ लेस्रा भिन्दि बेफ फोरदि आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां।
बिदिनो जोंहा आर लाो मैगं गोथ थांलाय लाफा बिदिनो थिथा खाख्रेब काख्रेब बेफोरखौबो ज जोङो आबाद मावनाय जायो आरोना जोंहा बे आबाद मावनाय समावहाय ओ जोङो गोबां हासार होनांगौ जायो आरोना आथिखालावहाय गोबां रासायनारि बिदिनो मुलुलि हासार बेफोरखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनदों नाथाय गोदोहाय ओ बिदि मैगं थाइग गं गायनायावहाय बारा ओरै मुलिफोर होआमोन बिदिनो जोंहा न'निनो मोननाय गोबोर हासार बेफोरखौनो जोङो होनानै मैगं थाइगं गायनाय जायोमोन आरोना। नाथाय दा आजखालाव गोबां सेनारिम ओ मुलिफोर हासारफोर होनाय जाबाय नालाय आरो होआाबाबो जोंहा आथिखालाव गोबां ओ जेरैहाय जिंखाफोरावनो ओ बाहाय बाहाय गिदिर जाहांबानो जोंहा मैगंङाव एम्फौ सुयोना बेनि थाखायनो जोंहा होनांगौबो जायो औ। आरो जोंहा मेसें बोथोरावल' नङा जों दा दैज्लां बोथोर नङा होनबानोथां बे दैज्लां बोथ बोथोराव जोंहा गोबां बिदिनो आबादफोर मैगंनि आबाद बा माइनि आबाद मावनाय जायो जोंहा माइफोरखौ बोरैहाय आबाद मावनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो जोङो माइ गायनो थाखायथ' जोंहा खोथिया नांग्रोगोन नङा होमब नोंथां बे खोथियाखौ जोङो औ बे खोथियाखौ जोङो फुराना माइनिफ्रायहाय जोङो माइस्लि बासिना दोननाय जायो आरो बा जोङो बाजारफोरनिफ्राय जोङो माइस्लि बायनानै लाबोनाय जायो। बेनि उनाव बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोम सोनानै जोङो फुख्रि बा दंग'फोराव जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरोना हरथामबा हरब्रैसो।
औ।
बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बोखांना लाबोयो बोखांना लाबोनानै जोङो बेखौ हायाव मोजाङैल' फबनानै दोनो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइजों जोङो खोबनानै दोनो आरो ना जाहाथे बेयो गाजा बेरो
औ बेनि उनावहाय जोंहा फोथारखौ मोजाङै दब्लायसे बा दब्लायनै जोङो एवनानै लागोन हग्रोयो मोजाङै हेवना लानानै जोंहा न'निनो गोबोर हासारफोरखौबो जोङो सारनानै हैनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बे जि जोंनि माइजलि बेखौ जोङो खादा बा खिरखाफोराव लानानै जोङो सारै सारै फोनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो जोङो जेब्ला बियो मास मोनसे बा देर मासफोरनि गेजेराव जौगोन बा जोंनो फुजानाय जागोन अब्ला जों बे अ मानसि बा हाजिरा बा रुवानिफोर लानानै जोङो फु होनोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो माइ गायनो थाखाय जोंहा हालेवनाय जायो सामार होनाय आरो खारायनाय होननानै बुङो बिदिनो आरो जों आलि दाननानै आलि गोरलै होनानै जोङो मोजाङैनो दुब्लिखौ फोमोनना लाग्रोनानै जोङो माइ गायनाय जायो आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो जेन'बा माइफोरखौ माब माबायदिहाय गायो आरो नोंथाङा माइफोरनि मुंफोरखौ एसे मिथिगौब्ला बुंना होदो नोंथां
औ थारैनो नोंथां गिबियावनो मा मा माइ माइनि मुंखौ मिथियो होननानै बुङोब्ला जेरै बंगुमन्दु बेनिफ्राय रन्जित माइब्रा जोसा
औ
बेफोरनो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो गोबां माइ फोरनि मुं दंबावो आं गासिखौबो मोनथिजोबा माब्लाबाफोर खोनाबा बेखौ बेसेबां थाबाय दा आरो जोङो बेफोरबायदि माइनि सायावहाय जोङो फोआबो नालाय
औ औ
बारा मोनथिजोबो आरोना नोंथां जाखौ जोङो जाबाय थायोबा नुबाय थायो बेखौल' मिथिगौ आरोना नोंथां
औ औ
जोंनि ओनसोलावहाय माइखौहाय बोरैहाय गायो होननानै बुङोब्ला एन्था जेरै जेरैबायदि होनलांबाय बेफोरबायदि आदबैनो जोंनि ओनसोलावबो माइखौ गायनाय जायो थेवब्लाबो आंबो खनसे जोंनि ओनसोलजों जे माबोरै गायो एसे फोरमायनानै होबावनोसै
औ
गिबियावनो जोङो माइ माइ बोरायफोरखौ माइलिनि थाखाय थिनानै दोनखागोन आरो ना नोंथां
औ
जों जि माइखौ जे जोङो खोथिया फोगोन बे माइखौ थिनानै दोनोना? बे थिनानै दोननाय माइ माइखौ जोङो माइलि बुंगोन आरोना नोंथां। ओ बे माइलिखौ जोङो गिबियावनो फाथो बस्थायाव सोनानै बेखौ ओ गाजा बेरनो थाखाय फुख्रियाव बा दैमाफोराव नङाब्लाबो जों जोंनाथ' गासैबो ओनसोलसो जाय दैमा बा फुख्रि थाया नङा होनब्ला नोंथां जोङो बबेबा मोनसे सिन्टेक्स बा ओ थौफोरावहाय जोङो बेखौ सोमनानै दोननो हागोन आरो ना नोंथां बेनि उनावनो बेनि उनाव बेखौ साननै बा सानथाम सोमनानै दोननायनि उनाव ओ बियो एसे गाजा खिलियोब्ला जोङो बेखौ बेनि दैखौ सर' होनो थाखाय हायाव लखबनानै थालिर बिलाइजों नङाब्ला थास' बिलाइफोरजों खोबनानै दोनगोन आरोना नोंथां।
औ
बेनि उनाव जोङो बेखौ फोनो थाखायथ' जोङो हाखौ फोमोननानै लानांगौ नङा होमब्ला नोंथां?
औ औ
बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो हाखौहाय ओ सैथाम सैथामै हालेवना फोमोननानै लाग्रोगोन आरोना। गिबियावनो खारायगोन ओ बेनि उनाव सामार होगोन बेनि उनाव बर' होनाय ना मा बुङो बे थामथि हालेवनायखौ ओ बारा मोजाङैबो मोनथिया। थेवब्लाबो आङो बुंबाय जा मिथिगौ।
औ औ
औ बेनि उनावहाय जेब्ला हाया मोनगोन अब्ला जोङो बेखौ ओ माइलिखौहाय ओ खादायाव लानानैहाय ओ जायबा खोथिया फोनायाव रोंखा राखा बे मानसि फोगोन आरोना नोंथां। जुदि खोथिया फोनायाव रोंखा रोंखा राखा मानसिया फोआबाथाय जोङो बेखौ ओ जेरै मेरैनो फोनानै जोङो बे खौ फुनायाव खस्थ' जानोबो हागौ बेनि थाखायनो जोङो सासे रोंखा रोंखा-राखा आखा-फाखा खोथिया फोगिरि नागिरनानै बा न'नि गेदेर गोलाव फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो माइ गायबोखादों नालाय जोंनि आबै आबौ बा बा मोना बिसोरो मोजांसे फोगोन आरो ना नोंथां। बेनि उनाव फोखांनानै जेब्ला बेयो से दान बा ओ से खावसे दान जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ गिदिर महराव नुयो बा माइ गायजानाय महराव फैयो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ
अब्लाना जोङो ओ बेखौ ओ रुवानिफोर लानानै बा सावरि बादलि दानाथ' नुनो थांला नङा होनबा नोंथां ओ दानि जुगनि सुबुंफोरा रांखौल'सो सिनायसै नालाय ओ दानिया हाजिरा बा रुवानिफोरखौ लानानैनो बे खोथियाखौ फुहोगोन आरो ना फुनानै बेखौ आरुजों नङाबा ब्ला बै खासि हाग्राफोरजों ओ मुथा मुथा खानानै दोनगोन आरोना नोंथां।
औ औ
खोथियाखौ ओ दानाथ' हौवा मानसिफोरखौ बारा एसे बिबांनि फुनाय नुवा। उम जौसेयाव ब्रैजि ज बा थामजिसेो जौखोन्दो हौवाफोरा खोथिया फुगोन आरो ना। बेबो हिनजाव रुवानिफोरखौ मोनाब्ला बिसोरो फुगोन बेफोरबायदिसो नालाय । ओ बेनि उनाव जोङो बेखौ गायनोब्लथ' जोङो जों आरो हाखौ हालेवनानै फोनानै लानांगौ नङा होनोमबब्ला नोंथां?
औ नंगौ
जोङो गिबियावनो आलिफोरखौ खोनानै दंग'निफ्राय ओ दै सोगोन। जोङो आलिखौ मानो खोयो होननानै बुङोब्ला जोङो मानो होनोब्ला जे बबेबा फोथाराव दै गैयाब्ला बेखौ जोङो आलि खोनानै दैखौ सोनानै बेखौ थेथेनानै दोननानै हाखौ गुरै खालामनो हायो, नङा होमब्ला नोंथां? बेनि थाखायनो जोङो आलिखौ खोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो
हेल' नोंथां। हेल'। हेल' नोंथां। हेलौ। हेल'थां।
खौथेनानै